औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नै नोंथां जिरायनानै दङ।
अ नोंथाङा दायो जेबो हाबाफोर मावाखैबा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
जेबो हाबाफोर मावाखै नोंथां औ सावरायनो हागोन मा आयदा बेलाय?
अ आयदाया जाहैबाय नोंथांङा नोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय दासिमाव मा मा थासारिफोरा सोलायनो हमदों आरो मा मा जाबोदों बेफोरखौ नोंथांङा फरायनो हागोनना आंजों?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्लालाय नोंथांङा दे आंजों दसे सावरायलायदो।
औ नोंथां जोंहा गामि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय एबा दासिमाव मा मा सोलायनो नुनो मोनदों नोंथांङा बेखौनो सोंदों दायो आंङो जोंनि ओनसोलाव सुंदयै फोरमायना होनोसै जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय आरो दासिमाव मा मा सोलायनाय नुनो मोनदों बेनोदि जोंहा ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय दासिमाव बेफोरनोदि जोंहा गोदो गोदाय निफायनो मावै दांङै जाबोयोमोन आरो दाबो बिब्दिनो जोंहा मावै दांङै ओनसोलनि सुबुंफोरा आ जागासिनो आरो जोंहा बुंनो थांङोब्ला गोगाय जोंहा हान्थिनायनि राहाया बोर खम जेरै गोदोहाय जोंहा अबावबा मोनसेयाव खबर एबा बिबनो माबाफोर खोथा बाथ्राफोर खोथानोब्ला जोंहा आयथिंजोंनो थांनांगौ जायोमोन, जोंहा जानबुं बायदि बायदि रोखोमनि जेबो गैयामोन। जोंहा गाव गावनि आयथिंजों माबाफोर खौरां खोन्थानो गोनांब्ला जोंङो थांनानै खोन्थाहैनो हायोमोन, आरो जोंहा दानिखौ नायोब्ला जोंहा दायो जोबोर मोजां राहा जाबोबाय। जेरै जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव माबाफोर खौरां एबा माबाफोर बाथ्रा खोन्थानो गोनां दंब्ला जोंहा जानबुंआव नाम्बार थुनानै कल खालामना खोन्थाहरनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जेरै गारि मटर बायदि बायदि रोखोमनि बाइक खार बायदि बायदि रोखोमनि हान्थिग्रा मो-नुबोनो एबा मोनबोनो हाबाय, जोंङो दा बेफोरबायदि गारि बाइक बायदि बायदिखौ लानानै जोंङो माबाफोर खोथा एबा बाथ्रा गुबुन दाबसे जायगायाव फोरमायनो एबा खोन्थानो जोंहा राहाया जोबोर गोरलै जेरै जोंङो थांब्रबनानै खोन्थाहैनो हायो, आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रायाव थानानै सिखार खालामनानै एबा मावनानै दांनानै जाबोयोमोन आबादफोर बायदि बायदि रोखोमनि आबाद माव जायोमोन जोंहा दानिखौ बुंङोब्ला जोंहा दाबो बिब्दिनो आबाद मावनानै गाव गावनि जिउखौ खुंबोयो आरो आबाद बुंङोब्लाथ मिथिखायो जेरै जोंहा माइनि आबाद बेसरनि आबाद गमनि आबाद बायदि बायदि रोख खोमनि आबाद मावनानै जोंङो बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामना मोननाय रांजोंनो जोंङो गाव गावनि नखर सालायनो हायो। ओ एबा गाव गावनि जिउखौ खुंबोनो हायो, एबा गाव गावनि ओनसोलखौ गोग्गााहोनो हायो, गोजौ थाखोआव लांनो हायो। आरो जोंहा बेफोरनि अनगायैबो गोदो गोदाय जोंहा जेरावबो साख्रि एबा जब मावनो गैयामोन राहा लामाया माने जोंहा खम'मोन आरो दानि ओनसोलनि थासारिखौ नायोब्ला जोंहा जोबोर गोरलै जेरै जोंहा जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो बायदि बायदि जायगायावनो नैबे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलाव थांनानै जोंहा साकरि बायदि बायदि रोखोमनि खामानि मोन नो जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव नैबे ओनसोलनिफ्राय थांनानै साकरि मावनानै बेफोर साकरि मावनायनि मावनायनिफ्राय मोननाय रांजों जों गाव गावनि नखरफोरखौ मोजांङै मोजां गोग्गो लाखिनो हायो, एबा गोजौ थाखोआव दैखांना लानो हायो, आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदाय गोदो गोदायनिखौ बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय जोंनि हान्थिग्रा ला माया मोजां नङामोन एबा हाग्रा बंग्रामोन एबा जोंहा दै बारनो थाखाय दालां गैयामोन, जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि गोदो गोदायाव गोदो गोदायनि समाव जोबोर खस्थ मोन आरो जोंङो दानि ओनसोल खौ एबा दानि थासारि जोंनि ओनसोलनि थासारिखौ नायोब्ला जोंहा गोबां सुबिदा जाबाय, जेरै गोदोहाय जों हान्थिग्रा लामाया हाग्रा बंग्रामोन आरो दानि थासारिखौ नायोब्ला जोंहा गासैबो हाग्रा बंग्रायानो जोंहा जोबस्रांनो हमदों एबा गाव गावनि थाखायनो हान्थिग्रा लामा मोजां खालामदों, जेरै जोंहा दै बारनो थाखाय दालां एबा गाव हान्थिनो थाखाय जोंहा लामा खालामो एबा गाव गावनि थाखायनो जोंङो गोदो गोदायनि थासारि एबा दा दानि दानि ओनसोलनि थासारिफोरा जोबोर सोलायनो हमदों जोंहा दा बेफोरखौनो नोंथांनि सिगांङाव आंङो बुंनानै होनाय जाबाय दा नोंथांङा आंनि नैबे गोदोनि थासारि एबा दानि जोंनि ओनसोलनि थासारिखौ आं नोंथांनि सिगांङाव सुंदयै फोरमायना होबाय दा नोंथांङा माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां
अ अब्ला नोंथाङाबो गोदो गोदायनि थासारिनिफ्राय जोंनि दानि जिउ खुंनाय ओनसोल थासारिनि बाग बागै सुंद होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला नोंथाङा दासिमबो फोरमायहोनायसै
औ गोदो गोदाय ओनसोलनि आरो दासिमनि थासारि सोलायनाय बुङोब्ला जों मोनथियो जे गोदो गोदाय जोंनि ओनसोलफ्रावहाय एबा जोंनि जायगाफ्रावहाय ग्रोम ग्रोम बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोबां रोखोमनि सिनायफेरि एबा नुफेरि जिराद एबा जुनादफोरखौबो जों जों नुयोमोन नाथाय दानि समाव बेफोरखौ जों बांद्राय नुबांलिया आरो
उ
गोदो गोदायनि समनि सुबुंफ्रा जोबोद गोबां बिबाङावनो आबादफोर मावोमोन आरो। गावनि जिउआव थांनानै थायोमोन आबाद मावनानैनो आरो गुबुन फारसेथिं दानि जुगाव दानि ओनसोलाव सोलायनाय होनोब्ला। जों नुयोदिे जोंनि ओनसोलफ्राव। लामा सामा आरो। हान्था मेलाफोरनि बिबाङा गोबां जाबाय। बिब्दिनो। गोदो गोदाय। समफ्राव बेफोरबायदिया एसेबां गैयामोन आरो। दानि जुगाव गोबां नुनो मोनसै। दानि जुगाव गोदान गोदान बायदि बायदि रोखोमनि। कम्पानिफोर ओंखारबाय नाथाय गोदो गोदाय बेफोरो गैयामोन आरो दंमोनब्लाबो खम बिबांनि दंमोन आथिखालाव गोबां बिबांनि नुनो मोनसै जोङो। बेजों लोगोसे गोदो गोदायनि। एबा गोदो गोदायनि। गोबां। हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांफोर जोङो नुयोमोन नाथाय दानि। जुगाव बांद्राय एबा दानि ओनसोलफोराव बांद्राय जों नुनो मोनो। या आरो गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा। जोबोद गियानि गुयनिमोन एबा। खामानिफोर मावोमोन। नाथाय जों दानि जुगाव बेफोरखौ जों नुनो मोनलिया एबा दानि ओनसोलफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया बिब्दिनो दानि ओनसोलफ्राव जोंनिया लामा सामा। आरो। गारि मथर बायदिफ्रा गोबां बांबोनो हमबाय। आरो जों गोदोनि ओनसोल। फ्राव गुबुन दाबसेसिम थांनो थाखाय जोङो हान्थामेलानि जेबो राहा लामा गैयामोन। नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ। एबा दानि ओनसोलफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोनजोबसै। बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनि बे बुंनायखौ माबायदि मोनदों।
नोंथाङा जि बुंदों गासैबो मोजाङानो एबा गासैबो सैथोआनो दा नोंथाङा आंनो बेफोर गोदो गोदायनि थासारि एबा गोदो गोदायनि थासारिनि आरो दानि ओनसोलनि थासारि। थासारिसिम नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथां दे होमब ना नोंथां।
औ औ दे नोंथां।